औ नोंथ' नोंथां खोनादों ना
खोनादों गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
अ आंनिफ्रायबो जासि हरनाय जाबाय नोंथांनिसिम दायो जों मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
औ ओरैनो गेलेनाय खेला दुला बायदिसिनाानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ सावराय जायो
गिबियाव नोंथांङा जागायग्रोदो अब्ला
अ जागोन दे जागोन दे थ' अब्ला जागायनोसै बे खेला गेलेनायनि सोमोन्दै
औ
जों माने ओ जों बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायानो खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनबोयो आरो बिब्दिनो दान नै दानि समावबो जों खेलाखौ जों गेले गोबां गेलेनाय नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनिसिमाव गोबां खेलाखौ जों गेलेनाय नुनो मोनो जेरै खिला गेलेनाय ओ जेरै खमलायनाय खेला बिदिनो बाथा खेला बिदिनो बायदि बायदि खेलाखौ जों गेलेबोदोंमोन एक्सुवेलि आं बारा इसिबां गोसोआव गैला गोदो गोदायनि खेलाखौ ओमफ्राय फुटबल फुटबलाथ' मैय मैया दाखालिनिफ्रायसो गेलेबोनायखौ जों नुनो मोनदों माने गोदो गोदाय जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां खेला दंमोन आरो बैफोर खेलाखौनो जों बर'फ्रा गेलेयोमोन आरो बेनि खेला गेलेनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने जों खेला गेलेयोबाथाय जोंनि सावस्रि जोंनि देहायाबावनाय गोग्गो थासारियाव थायो होननानै आं फोथायो बेखायनो जों माने ओ जोंनि बर' मानसिफोरा बांसिनै खेलाखौ गेलेनायखौ गो गोसो होयो आरो बिब्दिनो एक्सुलि आं बारा इसिबां खेलाखौ गोसोआव गैला। आरो दानि दानि खेलाखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा बांसिनै फुटबलाव बांसिनै गोसारानानै दङ आरो बिब्दिनो जोंनि गेजेराव फुटबलाव गोबां मानसिफोरानो ओ नाम लाखिलांबाय बिनि गेजेराव दङ जेरै हलिचरन दङ ओमफ्राय बिदिनो दुर्गा बर' दङ बिथांमोनखौ जों नायोब्ला जों जोंनि खेला गेलेनायनि बेलायाव बांसिनै ओ सुपारस्टार होननानै बुंनांगोन जोंनि बर'लेण्डनि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखायनो जों बिथांमोनखौ बांसिनै सिनायो आरो नै दानि जेनेरेसनावबो जों गोबां गोदान गोदान इउथ्सफोरखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो मोजाङै मोजां दा बेफोर गेलेनायफ्रा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थागोन होननानै आं सानो आरो बैफोर गेलेनाया जोंनि आ बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने जौगाखांनाय लाबोगोन आरो इयुनावबो लाबोगोन आरो दाबो जाबाय दङ जोंनि खेलाफोरा माने गामि गफाफोराव गोबां मोजां मोजां गेलेग्रा मानसिफोर दङ बेखायनो बैसोर ओ मानसि गेलेग्रा इयुथ्सफ्रा थांनानै बेलेगायाव गेलेहैयोब्ला आरो बयनिख्रुइबो बांसिन जोंनि गेजेराव बांसिन मोजांसिन आरो जौगासो नायखौ मोनगोन आरो जों बयजोंबो सिनायजागोन आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजों दा बेखिनियानो आं नोंथांजों फोरमायनाय जाबाय
औ नोंथां
अ
ओ जोंहाथ' ओ खेला गेलेनाय होनोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो जे बर'निफ्राय ओ बर'फ्राबो गोदोनि समनि फ्रायनो खेला दुलायाव जोबोद ओम मुखुबमोन आरो नोंथां ओ खामानि दामानि ओम बायदिखौ ओ दोन्थ'नानैबो जोङो सा दसे सम बेलासिफोराव जोङो गोदो खेला दुला गेलेनायखौ नुनो मोनो मोनोमोन आरो बिदिनो जोंहा माखासे ओ फोरबोफोर जायोब्लाबो दिनैनि दिनावबो जोङो नुनो मोनो आरो बर'फोरनि गामियाव बायदिसिना खे खेला दुला होनाय
औ
बो जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बुंनो हायो बैसागो जायोब्ला गथ'फोरनि गेजेराव बायदि खेला होयो ओ खारनाय बारनाय उम गिला गेलेनाय दाउला सौलायनाय होम बेनिफ्राय थालिर बिफां गाखोनाय बिदिनो बायदि बायदि खेला होयो आरो बे जि फोरबोफोर जायोब्ला जि जोंहा गामि गामि मिथिं बायदिसिना हाबाफारि खुंनाय जायोना बेफोराव। बेखौ मानो खुङो होनोब्ला जि जाहाथे जि बै गथ'फोरा ओम जि जे ओरैनो थायाबालानो जे खेलानि फारसे गोसो होयो देहा सावस्रिनि फारसे गोसो होयो बा खेला दुला गेलेबा बा सानफ्रामबो खारबाय थायोब्ला जोंनि देहाया सानफ्राम मा होनो सान फ्रोमबोनि जिउआव गोग्गोयै था हागोन बेफोरखौ जोङो मा होनो बेखौ बुंनो हायो जे थुलुंगा होनाय बायदि जोङो बै माबायाव हाबाफारिफोराव जों खेला गेलेनायखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा दङ जे जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोंहा फावखुंग्रि फोरबो जायो बफोरावबो जों बायदि बायदि खेलाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो खमलायनाय नुयो। गिला गेलेनाय नुयो खारनाय नुयो। हाजो गाखोनाय नुयो बायदि बायदि खेलाफोरा दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा आमथिसुवा जायोब्ला मा जायोनो आमथिसुवा जायोब्ला जोंहा बोरायफोर सेंग्राफोर बिदिनि गेजेराव खेला लानाय जायो आरो नोंथां। बिदि खेला लायोब्ला मा होन्दों बे खेलाखौ मानो लायो जे जोंहादि बोराइफोर सेंग्राफोर खेला लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जि बोरायफोरा ओरैनो सानफ्रामबो न'खरनि खामानि दुब्लिनि खामानि बायदिसिना मावनानै थायो बिदि खेला दुला गेलेनो सम मोनला। बैफोरखौ जेनेब्ला खेबसे बोसोराव खनसे बिदि आमथिसुवाया फैयो नालाय बयबो खेबसे जयै रंजानि जोंनि देहाफोरा मा होनो खेबसे ओरैनो जानाय लोंनाय बेफोरो जोंना जाहाथे गोलोमदैनि गेजेरजों हगारलाङो बैफोरखौ नायनानै जों खेबसे ज'यैनो गामिफोराव बिदिनो बोराय सेंग्रा गेलेनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो नोंथां। बै हाबाफारियाव जोबोद गाजा गोमजायै बयबो बाहागो लायो गामिनि बोरायफोर सेंग्राफोर आरो बिदिनो जोङो बायदि बायदि खेला गेलेयो दिनैसिमबो बर'फ्रा। बिदिनो जायगा लायै जायगा जाबाय आरो नोंथां आरो जोङो बुंनो हायो दानियो गोदान गथ'फोर दि गोदान मुगानि गथ'फोर बिसोरो मा गेलेयो बांसिन फुटबल गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
आरो जोङो नुनो खोनानो नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनबावदों दि जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जोंनि गावनि जि मोनसे मान कि बात बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि सुबुंफोरखौ बा बर' सुबुंफोरखौ थांखिनानै बुंदोंदि जोंनि बर' समाजाव फुटबला जेरैबायदि जौगाबोबाय बेयो सानसे सम ओ मोनसे मा होनो बुहुमनि गेजेराव सिनायजानाय मोनसे हारि महरै जौगाखांगोन फुटबलाव होननानै मोनसे बिदि खोथा बुंदों आरो जे नरेन्द्र मदि बिथाङा बेयो सैथ थो मानो होनोब्ला नों मोनफ्रोमबो गामि बर' गामियाव थांनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन जि मोनफ्रोमबो बर' गामिया दिनैनि दिनाव फुटबल गेलेनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो गथ' गथ'निफ्राय लानानै गेदिरालागै मोनफ्राम गामियावनो फुटबलखौ गेलेयो आरो बिदिनो गेलेनानै माबेबा समाव सरखाराबो माखासे थांखि लानानै गेलेहोयो बेनि गेजेरजों सोरबा सोरबा गथ'फोरा सायख'जानानै गुबुन गुबुन जायगायाव लानानै थांजायो लाना थांनायाव बियो सोरबा गिदिर मानसिनि नोजोराव गोग्लैबा बिदिनो गोजौ थाखोनि बा गोजौ लेभेलाव ओम खेला गेलेनायनि खाबुखौ मोनो आरो बिदिनो जोङो बिदिनो खेला गेलेनानैबो जेब्ला गोजौ गोजौ मासि बा गोजौ लेभेलाव गेलेनो हायो बिदिनो जोङो गावनि जिउआव मोनसे जेनेबा सासे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय सुबुं जानो हायो आरो खेला दुला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जेरै जोङो बिदिन्थि महरै बुंनो हायो जोंहा बर'निनो सासे आगोमा फिसा बा उम खेला गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि बि बिथाङा मोनसे बर'फोरनि बिदिन्थि महरै बुंनो हायो आरो जोङो जेरै बिथाङा खेला गेलेनायनि गेजेरजों माबोरै गावखौ ओ सुंथानो हाखो बेबो मोनसे आरो आरो दंबाय जोंहा दुर्गा बर' जोंनि बर'नि गिबिसिन ओ एकदमबारे फुटबलाव बयजोंबो सिनायजानाय भारतावनो सिनायजानाय सुबुं जायखौ जोङो नर्थ इस्टआव गिबियै नुनो मोनदोंमोन दुर्गा बर' बिथांखौ बिथाङाबो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दानो हाबाय आरो खेला देला गेलेयोबाथ' दानि दिनाव नोंथाङा मिथिखागौ नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हायोब्ला सरकारा नों नोंथांनो ओरैनो साख्रि होयो होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखायनो दानि गथ'फोरा खेला दुलायाव गेलेनाय बा दा माबा दानि मानसिफोरा खेला दुला गेलेनाय बायदिसिनायाव जोङो बांसिन गोसो होनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ इनटारनेेस नेलाव गेलेहैयोब्लानो नोंथाङा साख्रिखौ आरामसे मोननो हायो बियो सैथो आरो नोंथां
औ
दानि जोंनि आसाम गभारनमेन्टआबो बेखौ फोसावखाबाय बिदि आरो नोंथां जोंनि खेला दुला गेलेनाया बिदांनि बेफोरनि बागै नोंथाङा ओरैनो ससे बुंबावनो हागोन नामा
थ' एक्सुवलिथ' गोदोनि आरो दानिजों ओ खेला दुलाखौ फाराग नायोब्लाथाय जोंनि माखासे ओ बर'फोरनि खेलाफोरानो गोमालांनो हमबाय आरोना बैफोर खेलाखौ जोंनि गोदो गोदायनि खौ बांसिनानो गेलेला आरो दानि दिनावहाय बांसिन फुटबल खौ बांसिन नोजोर होनानै गेलेयो बयबो मानसिफोरानो जेरै जोंनि खमलायनायफोरखौ जों बांसिनानो ओ बहाबा बे बावखुंग्रि फोरबोफोरावसो खुंनायखौ बांसिन नुसै दानि दिनाव ओमफ्राय बाखिथ' बहाबा बहाबा जेरै बबेबा सिक्सटि माबा मा होनो एनुवेल माबा ए ए आबसुफोरनि जायोब्लाबो जिद' नभेम्बरफोर जायोब्ला बहाबाबो बर' साहित्य सभा जायोब्ला बै बेफोराव जों जोंनि बर'फोरनि खेलानि सोमोन्दै एसे गेलेनायखौ नुनो मोनो
औ। ओरैनोथ' नोंथाङाबो माबाफोर नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर खेला गेलेयो नामा?
आंथ' ओं फुटबल गेलेयो आङो नोंथां औ।
नोंथाङा माबे जिल्लानि ओरैनो?
आं बाक्सा जिल्लानि।
औ औ औ औ दे। ओरैनो बो आंबोथ' बाक्सा जिल्लानि नोंथां। आंबो बिदिनो सम सम ओ सम दिहुननानै फुटबलखौ गेलेयो आरो। मोनसे क्लाबाव ओ बिदिनो ओ बारा गिदिर क्लाबबो नङा जे जोंनि क्लाबा जाहैबाय एभारेस्ट क्लाब होनो जोङो एभारेस्ट क्लाबनि जानानै गेलेयो आरो। बिदिनो खम दिहुननानै गेलेयो माब्लाबा माब्लाबा।
अ अ।
उम अब्ला नोंथां जि जों जि सावरायबाय खेला दुला गेलेनायनि बागै बेयो बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा सम मोनोब्ला उनाव रायलायफिनसै
नेक्स्ट उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन अ जाबाय दे गोजोननाय थाबाय दे।
दे दे दे।